हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
माने माथोखौ खोनादोंबा नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों।
अ मा खालामगासिनो नोंथाङालाय?
नोंथां आं दं बिदिनो जनानै सेथ्लायाव ओमफ्राय नोंथाङालाय?
बिदिनो आंबो गरम बोथोर नालाय लामाथिं एसे बेरायगासिनो दं नोंथां। ओ ओंखाम जाबायना जायाखै नोंथाङालाय?
नोंथां ओंखामाथ' जाथ'वाखैनो मोनाखै संबाय थादो। ओमफ्राय नोंथाङालाय?
बिदिनो आंबो गरमनि थाखाय जाथ'वाखै ओ बारहावा बिदिनो बार-बार फार गाहि दं बेयाव ओरैनो बेरायनो फैदों आरो आं दसे। ओ बेनिफ्राय आङो नोंथांनाव बिदिनो आं मोननैसो सोंलु सोंनो होननानै सानदोंमोन? ओ आं मोनथिया नालाय बेफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांनाव सोंना लानि होननानै ओ सोंनो नागिरदोंमोन आङो सोंजागोनना नोंथां?
औ नोंथां सोंजागोन।
औ बिदिनो जेरै ओ बाइक आं बाइकखौनो सोंनोसै नोंथांनाव। ओ बै बाइक सलायनायाव मा मा मुवा बेसाद नांगौ जायो आरो बै बाइकखौ जोङो माबायदि ओ फाहामथाय ओ होनांगौ। बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ नोंथां बाइकनि बागै ओ नोंथां बाइक सालायनोथ' दा नोंथाङा गामिफोराव सलायनोबाथ' जेबो नाङा। अनलि नोंथाङा रोंनोल'सो नांगौ। ओमफ्राय नोंथाङा दा गुबुन जायगाफोराव बेरायनो थांबा नोंथांनो नांगौ जायो हेलमेट ओ‌ दा नोंथाङा लोगोजों थांबा लोगोनोबो गंसे नांगौ जायो। ओ माने नोंथाङा सानै थांबा सानैनोबो हेलमेट नांगौ जायो आरो ना नहलेबा ओ पुलिसफोरा नोंथांखौ हमनो हायो। आरो नोंथांनाव लाइसेन्स थानो नांगौ। ओमफ्राय गारिनि आरसि थानो नांगौ।
औ नोंथां बेनिफ्राय जों बै हेमेट होननानै बुङोब्ला ओ जोङो पुलिसनि थाखाय गाननांगौना ओ जेरै जोंनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय गाननांगौ बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ नोंथां जों हेलमेटखौ गावनि सेफटिनि थाखायबो गाननो हायो आरोना मानोना एक्सिडेन्टफोर जाबा
जाबा
थारमाने
थारमाने
ओ
ओ
मा होनो एसे दुखुआ खम मोनो आरोना। औ औ नोंथां।
बेनिफ्राय गावनि जिउखौ गावनि जिउआनो गोदोर नालाय बेनिखायनो बैफोर हेलमेटखौ गाननांगौ जायो। ओ बिदिनो ओ बै बाइक होननानै बुङोब्ला जेरै ओ जोंनि भारताव बयनिख्रुइबो साबसिन बाइकनि मुंखौ मिथिगोन नामा नोंथाङा।
ओ नों नोंथां बुंनो थाङोबा दा जोंनि भारताव गोबां बाइक दं नोंथां
आं ओ नोंथाङा दा मा बाइकखौ मोजां मोनो आं बेखौथ' मिथिया खिन्थानाय औ बिनिफ्राय ओ
नोंथाङा
नोंथाङा- नोंथाङा हिमालयानफोरखौ लानो हागोन आरो ना मानोना बेफोर खबार स्टेबोल बाइक
नोंथाङा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन रास्थायावबो बेफोरखौ आराम सेनो सलायनो हायो आरो ना।
हायो आरोना। औ नोंथां बैफोरबायदि ओ हिमालयान बाइकआ ओ माबायदि ओ फा बेसेबां सो पावारनि आरो बेसेबांसो माइलेज होनो हायो। बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आरो माबे माबे जायगाफोराव ओ लांनो हायो जेनेबा ओ बे पास्स' किल'मिटार सयस' किल'मिटार बेफोरबायदि गोजान गोजान थांजायो ना थांजाया। बेफोरखौ इसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथां ओ हिमालायाथ' गोबां सि सिनि थायो नोंथाङा फर इलेभेनबो मोनगोन फर फिफ्टिबो मोनगोन बिदिनो गोबां दङ आरोना ओ फर फिफ्टिफोरा माइलेजआ ओ नैजिसो होयो आरोना। नोंथाङा बेफोर गारिखौ गोबां जायगायावनो लांनो हागोन जेरै
जेरै
इदिनो गोजान गोजान थांनो हायो ना थांनो हायो आरोना जेरै- दाइनजौ नै गुजौ बिदिनो किल'मिटार सालायनो हायो आरोना।
हायो आरोना खेबसे राइदावनो। औ नोंथां ओ बिनिफ्राय नोंथाङा बेफोरखौ मिथिबाय ओ मिथिनो ओ बायदिसिना रोखोमनि बाइक फोरबो दं बिदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोर दं। बैफोरबायदि बाइकआव जेरै ओ आं दा नोंथांनाव मिथिनो मोनो जे हिमालया बै हिमालया बाइकआव ओ दा इफोरखौ ओ ओ लानो सानोबा बेफोरबायदि ओ प्राइजआ बेसांसो जागोन नोंथाङा बिदिखौ बेफोरखौ मिन्थिगोन नामा?
ओ नोंथाङा बेफोरखौ लानो गोसोबा नोंथाङा
जेरै ओ मोनसे थायोना लनाव लानाय ओमफ्राय डाइरेक्टआव लानाय।
नाय औ नोंथाङा दा ओ डाइरेक्ट डाइरेक्टआव लाबा थाम ब्रै लाखनि गेजेराव मोन गोन आरोना ओमफ्राय लन लाबा एसे बारा गोलैयो आरोना थामजि ब्रैजि रोजासो बारा गोलैयो। औ नोंथां ओ बेफोरखौथ' नोंथाङा मिथिनो मोनबाय आं मिथिनाया बेनिफ्राय नोंथाङाबो जुदि आंनाव माबाफोर सोंनो ओ गोसोआव सानखांनाय फैदोंब्ला नोंथाङाबो आंनाव सोंनो हागोन आरो
औ नोंथां आंथ' सोंनो गोसो दंखायो ओमफ्राय नोंथाङाथ' आंनाव गारिनि बागै बागै जोबोर सोंगासिनो ओमफ्राय नोंथाङालाय बबे बाइकखौ बांसिन मोजां मोनो?
मोजां मोनो आंबो बिदिनो नोंथां गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोर दं बिदिनो ओ आंबो हिमालयानखोनो मोजां मोनोमोन मोननाया बेखौनो ओ आगोलफो आगोलावबो आं बेखौनो मोजां मोनबोगासिनो दं दाबो मोजां मोनो। ओ आंनि साननायाव आं उनाव बेखौ लागोनबो सानदों आरोना नोंथां बै हिमालया बाइकखोनो आं जोबोद मोजां नाङो आरोना। नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङाथ' बे गारिखौ मोजां मोनो होनदों नालाय स' नों थाङा बे गारिखौ मानि थाखाय लानो लुबैदों आरो ओ बे गारिजों नोंथाङा गोजान गोजान राइड खालामनो लुगैयो नामा?
बै बायकखौथ' आं लानो लुगैनायनि जाहोना जाहोना जाबाय ओ लं राइडबो खालामनो मोजां बै बायकआ। आरो जेरै- पाहार बायदिसिना जायगाफोरावबो बेफोर गारिखौ लांनो थाखाय मोजां आरोना बेफोर गारिया ओ जेराव मेराव खारो बिदिनो लह लं राइडनि थाखायबो मोजां नालाय बेनिखायनो आं बै बाइकखौ मोजां नाङो आरोना नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङालाय ओ बाइकखौ सालायनो रोंगौना रोङा?
बे बाइकखौ रोंनाया रोंगौ खिन्थु आं बै बाइक गैया आरोना बेलेग ओ जेरै बेलेग बेलेग रोखोमनि दं नालाय बेफोरसो दोङो आरो बे गैया आरो ना
औ ओमफ्राय नों थांनावलाय लाइसेन्स दंना गैया मानोना नोंथाङाथ' गिदिंनो थांनो बुंदों नालाय जेरै लं राइड खालामनो बे गारिखौ लाफ्लांबा
होनबा त' नोंथांनो दा ओ लाइसेन्स गैयोना गैया? बिदिनो नोंथां आंथ' लाइसेन्स दा बानायदों नाथाय दा फैथ'वाखै ओ बिदिनो ओ फैगोननो फैगोन होननाय खोनादों दा फैथ'वाखै आरो आर ना ओ लाइसेन्स फैबाला फैबाथाय आङो माने बानायदों आरो ना फैबाथाय बिदिनो ओ उनावफोराव लासै लानो हायोबाबो इदिनो लं लाइ ओ लं राइड थांगोन होननानै सानदों आरो नोंथां आं
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथां ओ बे लाइसेन्स बानायनायाव बेसेसो रां लादों आंबो बानायनो सानदोंमोन आरोना ओ दा बानायथ'नाय जायाखै ओमफ्राय नोंथाङा प्राइजखौ खोन्थानो हागोन नामा बेसेसो लानाय बे लाइसेन्स बानायनायाव
बिदिनो नोंथां आंना गासै ओ बै लाइसेन्सखौ खालामनायाव बिदिनो बा रोजासो थांदों आरो नोंथां आंना बिदिनो बा रोजा थांदों दा ओ बै लाइसेन्सा माब्ला फैयो बेखोथ' आं मिथिथ'आ ओ जेब्ला फैयो ओ अब्ला थांगोन आरोना आङो थांनायनि सिमां दं गिदिंनो
ओमफ्राय नोंथाङालाय ओ हाससिं सल' राइट
आंथ' नोंथां बिदि हासिं खालामनो लुगैयो नाथाय बेफोरबायदि हासिं थांनाय जाया आरो ना बिदिनो ओ लामा ससेयाव गारिफोरा गाज्रि जाना होगोन बा थावफोरा जोबनानै होगोन ओ बिनिखायनो आङो ओ हारसिं थांनो बायना बायो आरो नोंथां बिदिनो लोगोफोरजों ओ लोगोजों लोगो बिदिनो बाइक लानानै बेफोरखम थांनो लुगैयो ओ मानो होनबा लामा ससेयाव हामा जाना होबाबो गारिया बै लोगोनिफाय मदद मोनगोन नालाय बेनिखायनो लोगोजों थांनाय जायो आरो नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङा बेब बाइकखौ लानायनि उनाव बबे जायगायाव फास राइड खालामनो लुुबैगोन नोंथाङा तारमाने बबे जाय गेयाव नोंथाङा थांनो माने सानदों आरो ना
बिदिनो नोंथां आङो बै बाइकखौ लानायनि उनाव जेरै ओ शिलं सेरापुन्जि मेघालया बेफोरबायदियाव आङो फास माने थांगोन होननानै दावबायलांगोन होननानै सानदों आरोना नोंथां बै बाइकखौ लानाय जायोब्ला सिमांथ' दङ' थांनो थाखाय ओ बै बाइकखौ लाबानो थांगोन आरोना नोंथां
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय हेलमेटफोरखौ बायना दोनखानदोंना दोनखायाखै।
बिदिनो नोंथां ओ हेलमेट थाथ' ओ बै बाइकखौ लानायनि सिगां लाखावनांगोन मानो होनबा ओ बै हेलमेटखौ गाननानै जों बाइकखौ सलायनांगौ मानो होमबा बै हेलमेटखौ गानाबा ओ जों जेराव मेराव एसिडेन्ट जाबा जोंनि ओ जिउआ थानाय नङा आरोना बै ओ जोंनि खरौ ओ रैखाथि होनो थाखाय जोङो बैफोरबायदि हेलमेटखौ बाहायनाय जायो। आरो जोङो हेलमेट गानथारनांगौ हेलमेट गानालासिनो गारि सलायनाङा ओ बेनिखायनो आं हेलमेटखौ बांस सिन बाइकनिफ्राय बांसिन गोनांथि होननानै आं सानना लायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा थारिखखौनो बुंदों ओमफ्राय
फ्राय नोंथाङा
बे हिमालया बाइकनि अनगा बबे बाइकखौ मोजां मोनोना नोंथाङा बेखौल' मोजां मोनो।
आं बाइकनि अनगा नोंथां आं बेखौ बे बाइकखौनो मोजां मोनो आरो आं बे मोनसे बाइक खौनो लागोन होननानै जिउआव सानदों आरो नोंथां आरो बेनि अनगायै बेलेगखौ सानाखै आरोना
अ नोंथां ओमफ्राय आंथ' दा न नोंथांनिफ्राय जोबोर बाथ्रा मिथिनो मोनबाय दे होमबा नोंथां गोजोन्थों न'
अ नोंथां गेजोनथों